हेल' औ नोंथां। आङो नोंथाङा फ्रि नंगौना नङा?
औ नंगौ।
नंगौ ना? आङो नोंथांजों ओ मोनसे गोनांथार बाथ्रानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोनदे।
अ ओ बे गोनांथार आयदायानो जाहैबाय ओ जेनाखि बर'फोरनि माखासे दोरोङारि ओंख्रि बेनि सायाव। ओ दा आङो नोंथांखौ सोंग्रोनो सानदों गिबियावनो जे ओ नोंथाङा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव नोङो मा माखौ मिथ थियो आंनि सिगाङाव एसे फोरमायनानै होदो।
होमबा आङो नोंनो नार्जि ओंख्रि संनायखौ खोनथानोसै।
औ दे।
नारजि ओंख्रिखौ मानो आङोथ' फार्स्टआव जेनेबा ओइ नार्जि बिलाइ था खौथ' फोराननानै दोनखायोना जे मोननाय टाइमावनो ओमफ्राय बेखौ दैयाव सोमनानै दोनबाय थार्टि मिनिटसो जेनेबा मोनायाव स संगोनबा एसे मोनासि फोराव सोननानै दोनबाय। औ बिनि उनाव मोजाङै जेनेबा एम्फौफोर थायोना बेखौ बासिनानै ओमफ्राय खारै होनानै जेनेबा बे मा होनो बे बिलाइफ्राम जेनथ' गोरा जायोना राननाय हिसाबै।
औ।
ओमफ्राय नांगौखिनि खारै होनानै माबायो आरोना रुबाय अराव ओमफाय आरो फारसेथिं जेनेबा मा मा बुस्थु होगोन नों जेनेबा अमाफोर होयोना अमा होबा साबसिन जायो।
अ।
अमा बेदर खौ आं मा होनो एवनानै लाग्रोबाय। अमा बेदराव जाखिनि नांगौ जेनेबा गासिबो होखाजोबबाय सामब्राम गोजा, बानलु, गलमुरिस, ओमफफ्राय जिरा गुन्दैफोर, सामब्राम गुफुर, हाइजें बेफोरखौ आं माहोनो रेदि खालामनानै लाखाजोबनानै बेदराव होनो आराम सं बेदरखौ एवनानै लाग्रोबाय आरोना। बै माबाया मा होनो नार्जिया रुइसान्दि, ओमफ्राय जेब्ला नार्जिया रुयो होमबा नार्जिखौ मा होनो सागं सायो आरोना।
अ अ।
उम सागं साखांनायनि उनाव बेखौ आं दहाय मा होनो बेदर एवनानै लादोंमोन ना।
ओ।
बेखौ मा होनो बेदरखौ हरबाय आरो नार्जियाव ओमफ्राय नार्जिया जेब्ला मा होनो मोजाङै माबायो गेब्लेजोबो सागं साखांनायनि उनाव ओमफ्राय इदिनो बेदर मोननायनि थाखाय एसे दै हरबावबाय आङो। नारजियाव माबा थोजासे दै थायाबा
ह
ओमफाय इदिनो दसे गोबाव देनेबा थार्टि मिनिटसो संनांगोन आर ना बेदराबो जेनेबा मोननायनि। थार्टि अ फिफ्टिन। नार्जिखौ जुदि नों गोबाव संखाथारोबा बेदरखौ मोजाङै एव लाखादोंबा फिफ्टिन मिनिटफोर संबानो जागोन आरो। ब्ला आरो बेदरा एसे गोराबाथ' गोबावानो संनांगोन होमबा नोंथाङा बुजिबाय ना?
औ आरो मोनसे होनबावनो हागोन नामा जायखिजाया ओंख्रि?
जायखिजाया ओंख्रिथ' मा होनबावनो आं
नोंथाङा नाफामखौ जेन'बा
नाफामखौ नाफामखौथ‌' आं बांद्राय मिथिया होमबाबो खोनथानोसै आं जेनेबा। बिमाफोर बानायनायखौ नुयोना एखनबा। नाफामखौथ' गुबैयै मा होनो नाजों बानायनाय जायोना? ओमफाय जोंनि होम जेनेबा नाखौ मा होनो ना गोरान फोराननानै लाबाय आरोना। ना गोथाङाथ' जायाना। बे ना गोरानजों ओमफाय
बिसं होयोना थास' बिसं एसे जेनेबा नांगौ जखानि माबानानै बिसोर मोननैजों मा होनो माबा मिलायनानै ओमफ्राय मा होनो थेमा नङाबा हासुंफ्राव सो सोनानै दोनो आरोना नोंथां। एसे
आंथ' नाफामखौ आंथ' बारा मोन थिया आङो बिदिनो बर'नि माखासे बिनि अनगायैबो माखासे ओंख्रिफोरखौ मिन्थियो आरो। ओ बेनि गेज जेरावनो आङो बुंनोसै गिबियावनो जेनबा अनलाजों दावजों संनाय
उम
गिबियावनो अनला दाउजोंखौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ दाउ बेदर आरो जोंङाहाय अनला संनो थाखाय जेनाखि माइरं ओ बेखौहाय जोङो अनला संनो थाखाय सि गिबियावनो बेखौ गुरै खालामनो थाखाय माइरंखौ दैयाव ओ थार्टि मिनिटसो सोमग्रोनानै दोननांगौ बेनि उनावहाय जेब्लानो माइरङा गुरै जायो ओ बेखौहाय ओ‌ माबाया उवालाव ओ देनांगौ ओ देनानै गुन्दै खालामनांगौ बेनि उनाव गुन्दै जायोब्ला बेखौ ओ बबेबा खुरियाव बा थोरसियाव एरना दिरननानै लाग्रोदो ओ बेनि उनावहाय जेनबा दाउ ओ दाउजों संगोनथ जेनबा दाउफोरखौ ओ‌ सिथारनानै मोजाङै गोदानानै सुनानै लाग्रोखादो ओ बेनि उनावहाय ओ सारायखौ जानदो ओ बेनि उनाव ओ दाउ बेदरखौ एवग्रोनानै लाखादो मोजाङै मस्ला जिरा मस्ला संख्रि हालदै गासिखौबो होनानै ओ बेनि उनावहाय ओ मोजाङै एसे एवथ्रमनानै लाखांनायनि उनाव ओव जोङो बेखौ मोनसे जायगायाव थोरसियाव बा ओ गामलायाव ओ खांनानै ला थगोन‌ बेनि‌ उनावहाय जेनाखि ओ सारायाव बेखौ सुनानै आरो जानफिनगोन बेनि‌ उनावहाय जानफिननायनि उनाव ओ दैखौ फुदुंगोन फुदुंनानै लाग्रोगोन सारायाव ओ बेनि उनावहाय ओ‌ दैयाहाय एसे गुदुं जायोबा बै ओ अन गुन्दै देग्लिनानै लानायखौ जोङो ओ हरनानै लागोन ओ बेनि उनावहाय बै अन गुन्दै लानायजों दैजों गोदौवोब्ला जोङो खारैखौ हरगोन बेनि उनावनो जोङो दाउ बेदरखौबो हरनानै लाखागोन आरो आरो बेबायदिनो ओ थामजि मिनिटसो संनायनि उनावहाय जेब्ला ओ साखिगोन ओ साखिनायनि उनावहाय जेब्ला बे अनलाजों दाउजों ओंख्रिया जाजानाय जायोब्ला ओ बेखौ खांनानै दोननानै गुसु खालामनानै जागोन आरो आरो मोनसे आं मिथिबावनाय ओंख्रि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला सबायजों साम' सबायजों साम'खौ संनो थाखाय जेखि ओ जोङोहाय गामि ओनसोलफोराव जेनाखि सबायखौ गावबा गाव ओ मेसें बोथोरनि समाव ओ गायनानै लाखानाय जायो बै सबाइफोरखौ जेनाखि खुनानै ओ न'आवनो रेडि खालामनानै लाखानाय जायो गोबां मानसियानो सोरबा सोरबा गैयाबा बायो बेबायदिनो साम'खौ दैमा दैसा फोराव मोन ओ जोंनि थिं लङा दैसा होननाय दङ बेयाव ओ गोबां ओ मानसिफोरा बेयाव खननानै लायो आरो जायफोर गैया बियो ओ साम'फोरखौ बाजाराव फानो आरो हाथायफोराव ओ बेबायदिनो केजियाव नैजि रां बेबायदि लायो ओ दा बैबायदिखौ ओ गिबियावनो साम' आरो ओ सबायखौ रेदि खालामनानै लाग्रोनांगोन संनायनि सिगांनो स सबायखौ ओ मोजाङै ओ एवथ्रमनानै ओ बेखौहाय जायखिजाया उननानै लाग्रोनांगोन आरो गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगोन गुन्दै खालामनानै ओ लाखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो ओ कुकाराव संख्रि होनानै बा नांगौसेबां दै होनानै बेखौ गुरै रुइग्लिनानै ओ लानो थाखाय जोङो कुकाराव ओ होगोन बेबायदिनो सातबार आदबारसो गाबहोगोन आरो बेबायदि गाबहोखांनायनि उनाव जोङो जेनाखि सबायखौ साम'जों संगोन नालाय जोङो गिबियावनो साम'खौबो ओ सु मोजाङै सुनानै संख्रिजों बा माजों साफा सुनानै बेखौहाय गोजों खालामनानै ओ लाखागोन आरो ओमफाय बेनि उनाव साम'खौबो जेनाखि ओरैनो बे ओरैनो जाबाथ' बे साम'नि माबाया मोदोमा गवा नालाय बे जों जोङो बेख खौ साम'खौ दाननानै लाखानांगोन आरो आरो बेनि साम'वाव मोनसे मोखां बायदि थायो बेखौ गारनांगौ आरो बेनि उनावहाय मोजाङै सुफिननानै जे बेखौहाय जायखिरि ओ थियारि खालामनानै लाग्रोनांगौ बिनि उनावहाय सबायाइाबो ओ बै गेस गनानै जेनाखि कुकार मोखाङा खेवजानाय जाबाय रेडि जाखाबाय होमबा जोङो ओ सबायाइखौ संनो लाहार फाहार खालामजाबाय ओ जेनाखि सबायखौ संनो थाखाय ओ गिबियावनो बेबाय दिनो ओ साराइखौ जानग्रोनानै लाबाय आरो ओमफायो जाखांनायनि उनाव साम'खौ बेबायदिनो जिरा, माब्ला, हाल्दै, संख्रि होनानै मोजाङै ओ मिडियाम एउनानै लाबाय आरो बिनि उनावहाय जेब्लानो एसे एवनाया मोजां जायो होमब्लानो जोङो दैखौ हरनाय जाबाय एसे बिबांनि दै हरबाय बेनि उनावहाय जोङो ओ सबायखौबो हरबाय आरो जेब्लानो बे सबाय साम'आ एसे दैया गोदौवो होमब्लानो जोङो खा बेयाव खारै हरनाय जानोसै ओमफाय बेबायदिनो ओ थार ओ थामजि मिनिट ब्रैजि मिनिट संनायनि उनाव जेब्लानो ओ साम'आ मोननाय जायोबा जाजानाय जायोबा सबाइया मोननाय जायो ओ बेनि उनाव साखिनानै जेब्लाखि बे जाजानाय महराव जायो होमबाखि बेखौ गुसु खालामनानै जानो हायो आरो बेबायदिनो ओ बर'नि ओंख्रि सबायजों साम' आरो अनलाजों दाउआ ओ बिराद ओ जानो गोथाव आरो आरो बेयो ओ बुहुमनाङैन नो मिथिजानाय बर'नि ओंख्रि महरै दा नोंथाङा माबाफोर ओंख्रिफोर मोन्थि बावो नामा?
ओह आं मिथिनायाथ' मानि अनलाखौथ' जोंना दा मा होनो मेवा ओमफाय फौलाथा जोंबो जायो। बेबायदिनो अनलाखौ सिगाङाव मा होनो माइरंखौ गुरै जानायनि थाखाय सोमनानै लाबाय थारटि सो बिनि उनाव मा होनो गुरा खालामनानै लाबाय। नांगौबायदि ओमफ्राय बेनि उनाव एम्फौफोरखौ जेनेबा एम्फौ लाथा दाथ मेवबो दंना एम्फौ लाथा मैगंफोरखौ आरामसे मा होनो सामब्राम गोजा ओमफाय माबा मस्ला मस्लि होनांगौ हाइजें गुलमुरिस ओनफाय जिरा गुन्दैफोर होनानै मोजां एवनानै लाबायना बिनि उनाव मा होनो? दै होनानै दसे संबाय आरोना जेनेबा फिफटिन थार्टिन मिनिटसो थांबाय ओमफ्राय दहायो मा होनो माबा माइरं गुरा खालामनानै लादोंमोन ना आरो बेखौ जेनेबा लाथा खायिनि थाखाय दैजों मोजां गलायनानै ओमफ्राय बे जेब्ला बै ओंख्रै संनाय माबा होनानै एम्फौ लाथा मेवा होनानै संदोंमोन ना बियो गोदौखाबाथाय बेयावबो माबाखौ बै मा होनो माइरंग्राखौ दै गलायनानै हरना हरो आरो ना। बिदि खालामो ओमफ्राय बिनि उनाव बिदिनो मोनसान्दि संबावबाय। बांद्राय गोबाव नाङा जेनेबा थेन बेबो बेबायदि सङो आरोना ओमफ्राय सबायखौबो बिदिनो खालामो मा होनो फार्स्टआव सा माबाखौ सामखौ माबानानै लागोरबाय एवनानै मोजां नै एवनायावनो गासिबो होफाजोबबाय बानलु मस्लाफोरखौ ओमफ्राय बिनि उनाव दै हरबाय दैहरनायनि उनावनो सबाय जेनेबा रुनानै ला थाखायाबाथाय बेयाव दडाइरेक्ट हरजायो आरो ना साम'आवनो डाइरेक्ट हरबाय ओमफाय माबाखौबो रुइनायनि थाखाय खारै एसे होबाय बेनि उनाव गोबाव दसे गोदौहोबाय आरोना ओमफ्राय गोदौहोनानै जेब्ला मा होनो सबाइआ रुइगोन सबाया रुइयोबाथाय ओमफाय मा होनो गारबाजों लासै लासै एरना होनानै बो माने गोथाव जायोना बे गोदोनि मा होनो दोरोंआरि संनाय आदब आरोना साम' सबायनि ओमफाय बे होनोमोनखौ मा होनो बे गंगार दुन्दियाफोरखौ दुन्दिया गैयाबा माबाफोर दुन्दियाफो थायोना। बेफोरखौ होबा मोजां जायो आरो ना गोथाव जायो माने मोदोमनायाबो मोजां जायो
नोंथां जिनाखि जोंथ' ओ गोबां बर'फोरनि ओंख्रिनि बागै रायलायबाय ना ओ बैफोर ओ ओंख्रिया जोंनि बर'नि आसार आरिमुआव गोलैयोना जेनाखि जोंनि हारिमु ओ आसार खान्थि बे जानाय था ओ जानाय थानायनि गासै बिथिं बेफोरखौ दिन्थिनाय जायो बेनि थाखायनो जोंनि गेजेराव बे जानाय लोंनायखौनो लानानै जेन'बा जोंनियाव जामुंफोरबोबो जायो ना ओ बै जामुं फोरबोआव जेनाखि जोङो जोंनि बर'नि ओंख्रि जानाय मुवाफोरखौ ओ दिन्थिनानै जोङो गुबुन हारिनि मानसिफोरनोबो जोङो जेनाखि बर'नि ओंख्रि होननानै जोङो दिन्थिनानै लानो हायो आरो बैफोरजोंनो जेनाखि बैफोर दोरोङारि जानाय एम्फौ लाथा नारजि अमा सबाय साम' बै बेफोरजोंनो ओ नाफाम बेफोरबायदि मुंदांखा ओंख्रिफोरनि ओ गेजेरजोंनो बर' हारिया आ गुबुन हारिफोरजोंबो सिनायथिजादों बा मिन्थिजादों बेबायदिनो जोंनि बर' हारिमुवा बैफोर जानाय लोंनायनि सिङावबो आसार खान्थिया हाबखुमानानै दं आरो। दा नोंथांजों ओह ओंख बर'नि